हेल' औ खोनादों औ आं
औ औ खोनादों आंबो नोंथांजों माने आङो दिनै ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ आथिखालाव जा आथिखालनि जा डिजिटेल मुगायाव जा ट्रेन्दिं जानानै दङ मबाइल फन बेनि बागै एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा सम होनो हागोन गोन ना
जागोन जागोन सम होनो हागोन नोंथाङा दे जागायदोल'
नंगौ ओ मबाइल फन होनोब्लाथ' माने दा ओ आथिखालाव जा ट्रेन्दिं एबा जा सोलिगासिनो मबाइलनि जा गोहोम गोग्लैदों दा सुबुंफोरनियाव
नोंगौ
बांसिनै बांसिनै दा लाइमोन सुबुंफोरनियाव बांसिनै गोहोम खख्लैदों गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला आथिखालनि जा डिजेल जा डिजिटेल मुगा बेयाव माने मबाइल फन नङाब्ला जेबोआनो नङा होननानै जों बुंनो हायो माने मबाइल फन बा लेपटप बा कम्पिउटारनि दा मुगा जानानै फैदों नङा होनबा नोंथां
नंगौ
नंगौ दा माने मबाइल फन मबाइल फननि माने गोबां मोजां गुन आरो गाज्रि गुनबो दं होननानै जों मिथिनो मोनो बेबादिनो माने मबाइलखौथ' गोदो बेबादि ओ इउस खालामनायखौ जोङो नुनो मोनामोन सिगांथ' माने ओ बेबादि लाइजाम हर- हरज्लायनायखौनो जों नुनो मोनोमोन ओ बेनि उनाव नंगौ बेनि उनाव माने टेलिग्राम बेफोरखौ आरो दायो थिखालाव मबाइलनि जुग जानानै फैदों थ माने मबाइलनि हेफाजाबै जों ओ गोदोनि बायदि जा खौरां एबा लाइजाम हरलाय बिलाइ लायनायाव हरलायनायाव जाबादि सम गोबाव नांगौ गौमोन बेबादि माने आथिखालाव मबाइलनि हेफाजाबै बै ओ समखौ एसेबां गोबाव नांला माने मबाइलनि जों माबा मोनसे खौरां एबा माबा मोनसे खोथा मिथिनो लुबैयोबा एबा गोनां जायोब्ला जोङो थाबैनो मबाइलाव ओ मबाइलाव रायज्लायना एबा सोरखौबा कल खालामनानै जोङो सोंनो एबा खौरांफोरखौ ओ मिथिनो हायो आरो बेबादिनो माने नोंथाङा बेबायदिनो गोबां मोजां गोन गाज्रि गुन दङ मबाइलनि बेनिनो माखासेफोर नोंथाङा जुदि बुंनो हायोब्ला बुंनो हागौमोन नामा
जोङो मबाइल फननि बागै नङा होनब्ला मबाइल फन होननानै बुंब्लाथ' आथिखाल टेक्न'लजि मुगायाव मबाइल फना जोंनि गेजेराव बयनिबो आखायावहाय दंसै दा बे स हिसाबैहाय जोंनि सुबुंफ्राहाय गोदान मुगानि टेक्न'लजिनि आदबजों खायदाजों दिहुनजानाय बे मबाइल फनखौ सुबुं माहारिया खायफाया मोजाङाव बाहायनो रोंदों आरो खायसेया गाज्रियाव बाहायनो रोंदों आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि लाइमोनफोराबो खायफायाहाय गाज्रि गोहोम गो आरो खायफायायाव माने मोजां रोखोमै बाहायनानै सोरबाया नलेज सोरजिनो हादों थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मब मबाइलनि गेजेरजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंहा खौरां लानो हायो आरो सोलोंथाइनि बेलायावबो जोंनि गामियरियाव थानाय फरायसाफोरा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै टाउन सहराव फरायनानै जोंनि न'खरनि मानसिफोरा खौरां लाहरनो हायो सिगां समाव लाइजाम सहैनो जोंहा गोबाव सम लायोमोन माब्लाबा बै दागनि गेजेरजों पस्नि गेजेरजों हरनानै सम लायो थिग बेबायदिनो बैबायाददि सानसे साननैजों स सहैनांगौखौ एबा गोबाव सम जों सहैनांगौखौ जोंहा सेकेणडनि गेजेरावनो एबा मिनिटनि गेजेरावनो फन हरनानै रायज्लायनो हायो बेबायदि खाबुआहाय नैबे गोदान मुगायावहाय टेक्न'लजिनि मुगायावहाय मबाइल फैनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खाबु जादों नांगौ दा खोथाया जाहैबाय समाजारि बिजों जेरै ससियेल मिडिया बे मबाइल फनाव बाहायनानै जों खायफाया मोजांखौ सोलोंनो हादों आरो खायफा खाज्रिखौ सोलोंनो हाया बेनो सोरबाया ओ मबाइल फनाव नायनानैहाय ओ माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ सोलों सोलोंनानैहाय गावनि मेन्टेलिटिखौ लुज खालामनानै लाबाय आरो खायफायाहाय बेयावनो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां मोजां मोजां माखासे गियान होनाय भिडिय'फोर थायो आरो गोबां मोजां मोजां माखासे ओ जेरै जोंहा आथिखाल मुगायावहाय ओरैबायदि जायो डिग्रि फरायग्रा स्टुदेन्टफोरनि थाखायबो माब्लाबा बिजाब मोनाब्ला बे मबाइलनि गेजेरजोंनो सोरबाया गुगोलाव आरो आथिखालनि मुगानि इ आइ नि एपनि मददजों गोबां फरायसाफोरा मबाइलाव सार्जिफिट टि ओ ग्रक बायदि बैफोर एप्सफोरनिफ्राय जेमिनाय फ्राय मेथाफोरनिफ्राय माखासे एन्सारफोरनि खारि बुथुमनानै लानो हायो दाताफोर दा बैफोरजोंबो खाफा फरासाफोरा माखासे गावखौ ओ बुजिस्लाबनो हायो फोरोंगिरियाहाय माखासे फोरोंख'नो हायोफोरखौ एब माखासे नतस फोरखौ मोननो हायैखौ बैफोरनिफ्राय बुथुमनानै गावखौ मानि बुजि हानायखिनि बाङाव लाबोना हानायखिनि बाङाव खालामनानै लायो आरोखि बैफोरनि मददजोंहाय दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरोबाव बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायावहाय गोबां बर' फरायसाफोराबो मबाइल फननि गेजेरजों अनलाइन क्लास लानायनि गेजेरजों गोबां ओ माखासे कचिंफोर लायो अनलाइनाव टिउसनफोरबायदि लायो खोब मोजां। आरो आं बुंनो सा सानो जाय बै समावहाय जोंबो लादोंमोन जेब्लाहाय ओ कर'ना भाइरास जादोंमोन जोंनि गेजेराव जों अनलाइन क्लास लादोंमोन। बैफोर जोंनो जोंनो माख‌ माखासे मदद होदोंमोन माने न'आव थानानै माखासे उफिरा गियान एडिसनेल नलेजखौ जों मोननो हादोंमोन जिहेथु बैफोर थायोबा जों मोजां जायो होनना बुंनो हायो आरो लोगोसे व्हाटसएप ग्रुप आथिखालाव गोबां मबाइलनि गेजेरजों व्हाटसएप ग्रुप बानायनानैहाय कलेजनिफ्राबो बेबायदिजोंनो गोबांहाय मा होनो ओ नटिस फोसावो ग्रप ग्रुप हरो ओरैबायदि क्लास उमुक टाइमाव क्लास जागोन आरो दिनै कलेज फोरा बन्द' थागोन गाबोन समफोर बन्द' थागोन बेबायदि रोखोमखौहाय सिगां समावहाय कलेजाव थांनानैसो नटिसखौ नायनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायावहाय बै टेक्न'लजि फैनाय लोगो लोगो मबाइलनि गेजेरजोंहाय से सेकेण्डनि गेजेरावनो नै सेकेण्डनि गेजेरावनो अट'मेटिक ग्रुपआव सेयार खालामनानैहाय जों खबरखौ मोननो हायो बेबायदि जों जोंनि दानि आथि थिखाल मुगानि जे मबाइल बाहायनाय बिनि नलेज ओ सेयार खालामनाय एक्सपिरियेन्सा गोबां माने दावगाल दावगालु मुगायाव माने बोद जोबोद जौगादों आरो दावगादों होनना बुंनो हायो दा आंनि फोरमाय थिया बेनो नोंथाङा माबा बुंनो सानबावो नामा आंनि फोरमायथियाव?
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां खोथा होनबाय। माने टेक्न'लजिया एबा मबाइलनि सोमोन्दै नंगौ नोंथाङा माने अनलाइन कर्सनि सोमोन्दै जोबोद मोजां बुंदों नंगौ। माने ओ बयबोथ' गावनि आ थिंआव बा गावनि एम खौ खौ ओ नागिरनायाव जाफुंसार जानायाव माने ओ आथिखालाव गोबां रोखोमनि माने ओ गाइड नांगौ गाइड एबा माने बे बेफोरबायदिनि थाखायनो माने जोङो ओ अनलाइन ओ आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ अनलाइन कर्स लानो हायो जेनेबा इयउटुबनि गेजेरजों आरो गुबुन एप्सनि गेजेरजों जों जोंङो बेफोर गियानखौ आरजिनो हायो बेफोरनो माने आथिखालनि मबाइल एबा अ टेक्नलजिनि ओ गोहोम मोजां गोहोम होन्ना नै जों बुंनो हायो ओ मानो होनबा जोङो ओ इउटुबफोराव जेरै जोङो फ्रिबो मोनो आरो अनलाइन कर्सखौ आरो जोङो ओ पेडबो मोनो जेनेबा फैसा होनानैबो जोङो माने बेखौ अनलाइन कर्सखौ लानो हायो आरो बेबादिनो जोङो माने मोजां मोजां गाइ इयउटुब एबा गुबुन ओ एप्सफ्राव इउटुब एबा गुबुन एप्सफ्राव माने बेफोरबायदिनो मोजां मोजां गियान आरजिना आरो मोजां खोथा मिथिना आरो गोबां ओ कर्सनि सोमोन्दै जोङो बिजिरनो एबा नायनो हायो। बेफोरनि हेफाजाबैनो जोङो माने ओ आनजादाव एबा गावनि जिउआव जाफुंसार जानायाव जोङो मोजां लामा नुनो मोनो आरो बेफोर ओ प्लेटफर्मनि हेफाजाबैनो बेनि उनाव बेफोरानो नोंथाङानो ओ जोब बोद‌ मोजाङैनो फोरमायखाबाय बेबाददिनो आरो गाज्रि गाज्रि हुदा एबा गाज्रि गुन होनोब्ला जोङो ओ मिथिखागौ बयबो दे जे आजिखालि माबायदि ओ बांसिनै गथ'फोरनियाव माने गाज्रि गोहोमा गोग्लैगासिनो बेख खौ जों बयबो नुनो मोनो मानो होनबा आथिखालाव माने गथ'फोरा ओ सिगांनि बायदि गेलेनाय ओ लोगोफोरजों रंजानायखौ एसे खम नुनो मोनसै आरो मानो होनबा आथिखालाव ओ खालि मबाइलजोंल' माने बिजि जानानै थानायखौ गथ'फोरखौ नुनो मोनो आरो खायफा गथ'फोर दं ओ जाय माने मबाइल नङाब्ला माने ओंखामबो जानो नागिरा आरो बेबादिनो माने ओ मोजां मोना आरो बिसोर ओरैनो थानो खालि मबाइलखौल' नागिरो आरो एसे देरफुंनाय ओ लाइमोन गथ'फोरनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला माने बिसोरो खालि माने गेमनिल' गेमनि फारसेल' माने नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नाथाय माखासे गेम फोर दङ जाय माने जोंनो हेफाजाबबो होयो नाथाय माखासे गेमफोरा गाम माखासे गेमफोरखौ जोङो एसे गाज्रि लामायाव थांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ जाय गथ'फोरा गेलेनानै माने एसे ओ बिसोर गावनि बेसेन गोसा समखौबो माने होमानानाने होमानानै लायो आरो जिवाव माने जेबो ओ माने जेबो मोननो थाङा आरो मोजां मोजां ओ बिसोर एम मोननो थाङा आरो बेफोरखौ गेलेनानैनो माने गावनि बेसेन गोसा समखौ बारहोयो बिथांमोना बेखौनो माने मबाइल फननि एबा दा टेक्न'लजिनि गाज्रि गुन होननानै जों बुंनो हागोन बेनि उनाव ओ जों बुंनो हायो आरो ओ स्केम जागासिनो नंगौना नोंथां आथिखालावथ' गोबां बेबायदिनो माने ओ फ्रड फैयो आरो गोबां जोंनि एसे माबा ओ फिसा पार्सनेल इनफरमेसन मोननानैनो माने गोबां आथिखालाव टेक्न'लजिनि हेफाजाबै गोबां सि केम जागासिनो फ्रड ओ बेबादिनो जोङो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय एसे ओ टेक्नलजि एबा मबाइल फनाव गावनि पार्सनेल इनफरमेसनखौ एसे नायनानै होनांगौ आरो जे प्राइभे-प्राइभेसि माने जेराव जेराव प्राइ-प्राइभेसि सेटिं थायो बेफोरखौ एसे मोजाङै नायनानै जोङो बेफोरखौ होनांगौ आरो इनफरमेसनफोरखौ गावनि पार्सनेल अब्लासो जोङो माने मोजां ओ सेफटियाव थानो हागोन नङाब्ला जोङो जुदि बेफोरखौ नायालासे ओरैनो जानला मानला होगारो अब्ला जोंनि थाखायनो स्केमा एसे बांगोन होननानै आं सानो आरो बेफोरानो माने गाज्रिगोन आरो। आरो जुदि जोङो बाहायनो रोङो मोजाङै मबाइल फनखौ अब्ला जोंनि थाखायनो मोजां बियो माने गोदोनि बादि ओ एसे फिसा फिला खामानिफोराव गोबां बांसिन सम नांगौमोन नाथाय आथिखालाव मबाइल फननि गेजेरजों जोङो थाबैनो माने ओ खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो आरो न'याव न'आव जनानैनो जुदि माने सिगांथ' बोथोरा गाज्रिब्लाबो जुदि ओ नोंथांनि अफिस एसे गोजानाव अब्लाबो माने थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव थाङालासे अनलाइनबो अफिसनि एप बा गुबुन खामानिफोरखौ जोङो मबाइल फनावनो मावनो हायो। बेबादिनो गोबां मोजां गोन मोननो हायो आरो अब्ला दिनै दोनथ'नोसै ना मा होनो नोंथां?
जागोन नोंथां।
नंगौ नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनबाय।
उननि स' आरो फिन लो गो मोनलायगोन रायज्लायनानै गाहाम